औ खोनादों खोनादों
नोंथाङा फ्रि नामा
औ नोंथां फ्रियानो ओमफफ्राय नोंथां आंनि राय्लायनायखौ मोजाङै क्लियार खोनाहैदों दा
खोनादों खोनादों नोंथां आंनिखौ आंनि आंनिखौ माबायदि खोनादों नोंथां औ बिदिब्ला जों मोनसे टपिक लानानै राय्लाय बिसि नामा नोंथां
औ औ नोंथां
नोंथांमोननि जों मेसें बोथोराव मा मा मैगं मावनाय जायो मैगंनि आबादफोर
औ औ बिनि सायाव राय्लायसै नामा नोंथांनिसिम
औ औ औ औ
औ जेनेबा मेसें आरो दैज्लां बे मोननैखौबो लाफ फाजायो रायलायोबा खोनादोंना नोंथां
लोगो
औ मेसें आरो आं बुंग्रोसै नामा नोंथांसे
दे बुंग्रदो दे नोंथां खोनादों खोनादों
औ मेसें आरो दैज्लांनि औ आं एसे बुंग्रोसै नामा नोंथां
बुंगोदो दे नोंथां बुंग्रदो
औ ओरैनोथ' जोंहा मानि गामि ओनसोलावसो बांसिन बेफोरबायदि आबादखौ मावा नालाय नोंथां मेसें आरो दैलां दैज्लां बोथोर लानानै मानिे गोबां आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोंना
उम
दा बुंनो थाङोबाथ' दैज्लां होनोबा बांसिन आबाद हिसाबै मानिे माइ आबादखौनो जों मावनायखौ नु नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ
दा बेनि अनगायैबो दैज्लाङाव मोननाय मैगं थाइगं होनोबा बेनो आरो जेनेबा खुमब्रा जोगोन जोनार थाइबें भिन्दि मैथा बेफोरखौ जों मोननो थाङो आरो नोंथां दैज्लां बोथोर
औ
दा मेसेङाव नायनो थाङोबा जों नुनो मोनो जेनेबा बांसिनै जों आलु आबादखौनो मावनाय नुनो मोनो आलु खफि बान्दा खफि गाजर मथर बेफोरबायादिखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा गोजां बोथोर बोथोर एबा मेसें बोथोराव नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
दा ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव मा मा मैगं मोनो एसे खिन्थादो नोंथाङाबो जेनेबा
जोंनियावथ' फ्रायनो मोनजोबो गामि हिसाबै मोनजोबो जेरै दाथ' दैज्लां बोथोर जाहैबाय खुमब्रा मोनो जोगोनार मोनो सबायबिमा मैथा बेफोर बायदि बायदिखौ मोनजोबो आरोखि
औ औ
नोंथांमोननियावबो मोनो नाङा बेफोरखौ
औ नोंथां नों नथाङा बुंनाय बादि जोंनि जायगायावबो बेफोरबाददिखौ मोनो जेनेबा खुमब्रा मोनो बिदिनो जोगोनार भिन्दि लेस्रा लेस्रा नोंथाङा जे बुंदों दहाय सबाय बिमास
औ औ बजग नोंथ बजगौ ब
लेस जाबो होनो आरोना नोंथां
औ औ औ
औ ओमफफ्राय ओरैनो नोंथां मेसेङाव माखौ बांसिन मावनाय नुयो नोंथांमोननि जायगायाव मा आबादखौ
मेसेङावथ' आलुआनो रासिन जायो आलुखौ रासिन मावनाय जायो आलु
ओरैनो आबादफोरबो माबा मा होनो गोबां बिदिनो बिगाबो बिगाबाबो गायनाय नुयो नामा नोंथां आलुखौ
नुयो नुयो जोंनि जोंनि बिराद मावो आलुल' नङा फ्रायनो कपि बान्दा कफि अलकपि फुलकफिफोरखौ गासिबो मावनाय जायो आरोखि नोंथां
औ नोंथांमोनहाबो न'आव बिदिनो गोबां मावो नामा?
जोंहाथ' मावो मावनाया न'नि हायाव हा एसे दंबावनो मावनाय जायो। आलु बाव जोंनिजों जों जोंहथ' माने बुरजा गायनाय जायखि न नोंथां एसे एसेल' मावनाय जायो।
औ औ औ
नोंथांमोननि न'आव मा मैगं गायनानै दोननो दं खोन्थान हागोन नामा नोंथां?
दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां जोंनाव मानि बांद्राय बिदि आबाद मावा आरो नाथाय गामिनि सुबुंफोरा मावो नाथाय जोंहा जानो आन्था एफा एफा मावो बेफोर मैगं सबाय बिमा बिदिनो मैथा भिन्दि थाइबें बेफोरल' आरो नोंथां जोंनावहाय जेनाखि दा दैज्लां बोथोरनि आबाद नङा होमबा
औ औ
दा बेफोरनो आरो नोंथां दैज्लां बोथोरनि आबाद हिसाबै जोंहाबो मानि न'आव एसे जानो आन्था आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो नों
औ औ गामिनि मानसिफ्राबो औ औ
ओरैनो नोंथाङा जेनेबा बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ गामिनि खाथि बाजारफ्राव फाननाय नुयनाय नङा नोंथांमोननि ओनसोलाव
जोंनियावथ' फान्नाय नुयो गामि खाथियाव बाजार दं हिसाबैलाय फाननाय नुयो
औ जोबोद मोजां अब्ला नोंथां बिदिनो बर'फोरनि
गामिनि
औ
औ नोंथांनाव
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
जोंनि गामिनि मानसिखौ बारा बायनाय नुवा आरोखिना नोंथाङा मानोना गामि हिसाबै न'आवनो मावनाय जायो बहाबो रायजोफोर न'आव जानो आन्थागौ औ नोंथांमोननिजों फिथाइ सामथायाइबो आबाद मावो नामा
औ नोंथां औ औ जेनेबा जोंनि गामियाव मानि गोबाङा मावा मानि न'खरनै न'खरथामखौ नुनो मोनो आरो स्ट्रबेरि फोरबो फिथाइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां बे स्ट्रबेरि खौ मानि गोजां बोथोर एबा मेसें बोथोराव मावो आरो नोंथां
औ औ
मानि बेखौ मानि नों गोबां जोथोन लानांगोन आरो नोंथां मावनो सानोब्ला माने गोबां खस्थ' दं जेनेबा गोबां बेफोरबायदिनो नों नेसारेलिथ' गायनानै माब हानाया गोब्राब नाथाय एसे बेफोरबायदिनो मुलिफोर बाहायनो गोनां जायो आरो नोंथां
औ औ
आथिखालावथ' मुलि नङाबानो जाला नालाय नोंथां बेनिखायनो माने एसे एनै मुलिफोरखौ बाहायनानै जों बेफोरखौ जोथोन लानायखौ नुनो मोनो आरो बेनि बेनि बेसेनखौ मिथिगौ नामा नोंथाङा फवासे खोनादोंना नोंथां?
औ
हेल' नोंथां
औ खोनादोंना
औ औ बुंलां दे
बिनि बेसेनथ' बारा मोजाङोमोन बिनो जाया गैयै माने मेसेङावसो गायनाय जायो नालाय फिथाइाथ' एसे अखा हानाय बोथोराव मोनफैयो
औ
बे अखा गैयै बोथोराव बिनि बेसेनखौ दामा गोजौआव थाङो होननाय खोनादों आरोखि ना
औ औ नोंथां औ
अखा हानाय समाव एसे गाहायाव हाइ माबा नरमेल माबायाव फैनाय जायो आरोखि
औ नोंथां औ औ
ओम बिदिखोनादों बोथोर नायै बोथोर अखा गैयै बोथोराव दामा बारायनाय जायो
औ ओरैनो मुदोमफुल बागानफोरबो दं नामा नोंथांमोननि जायगायाव
फुल बागानथ' गैया नाथाय ड्रागन बागान दं आरोखि नोंथां
औ औ नोंथां औ
गुवार दं मेरला मानसि गायनाय जायो जोंनिजों दड्रागन
बिदिनो जानो माबायदि नोंथां दड्रागन फि
ड्रागनाथ' मोजां मोजांया थब्ल' फिथाइ बायदि नोंथाङा थब्ल' फिथाइखौ मिथिगोन ना
औ औ नोंथां औ मिथिगौ बेबादि औ
थब्ल' फिथाइ बाददि फिथानो मोजां बिनि दामा बुरजायानो नोंथां देहानि थाखाय मोजां बे फिथाया
दाउ
खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों
औ देहानि थाखाय मोजां नंगो फिथाइ जेबो प्रब्लेम गैया
औ औ जेनेबा बेफोरखौ फुङाव जानांगौना जेनबा ओंखाम जाखांनानै जानांगौ नोंथां
बेथ' जाजायो सब टाइमावनो जाजायो
औ
औ जोथोन लानो खस्थ' गोब्राब खस्थ' बिराद गोब्राब
ओरैनो माबादि जायगायाव साबसिन जेनेबा गायनो बे बेफोर ड्रागन बिफांफोरखौ नोंथां
जायगा नांगौ नोंथां बांद्रायो गोजौ नङा दै थायै जायगा जानांगोन नोंथां
औ औ
आरो बिराद खस्थ' मेडिसिन होनांगौ जोंना ओरैनोथ' जोंनि हायाव जालाथा जाया जाहैबाय नोंथां
औ औ
जेरै बाहेरानिफ्राय फैनाय मुलिफोर मेडिसिन बिदि
औ नोंथां औ
बेखौ जोथोन लानांगौ गोब्राब जोथोन लानांगौ हायाव ओरैनो थायलाबायानो थांयो
औ औ
खुन्थिया बा दंफां गायनानै होनांगौ जायो बिनि थाखाय
औ औ
दालाय खाहरनो
औ सोरखौबा सोरखौबा माने नोंथां बे गारि साखाफोरखौबो माथो गोजौखा सिथाबनानै होनाय नुयो
औ नोंथां नंगौ नंगौ खाना होयो गारि साखा बा गन माने दालाय हरनो हानायनि नोंथां
औ औ
बिदि खाना होनांगौ जायो
औ ओरैनो जेनेबा गायनो थाखाय बेखौ बेगरजों गायो ना दालायफ्रानो थाङो नोंथां
दालायफोरखौसो गायनाय नुयो नोंथां जोंनिथिं
औ
औ दालाय मानि एसे रोदोम होनानै आरखि रोदा रोदोम होनानै गायनाय जायो नोंथाङा
औ औ
जोंबोथ' बेफोरखौ बारा मोजाङै मिथिया जाहैबाय जोंनि गामियावसो मावनाय जायो औ जोंबोथ' मावनाय जाया नोंथां
दैफोर होबाय थानांगौ नामा नोंथां
दै आ थ' होनाङा नोंथां बारा मेसें बोथोराव एसे होनांगौ जायगाया रानखाव रान सिबा होनांगौ जायो नोंथां
औ औ
औ औ
अब्ला नोंथांमोननि औ नोंथां नोंथांमोननि गामियाव बिदिनो गोबां बेफोरबायादि फिथाइ सामथाइनि आबाद मावग्रा सुबुंफोर दं नामा नोंथां
दङ नोंथां दङ खम थेवबो साथाम साब्रै दङ नोंथां
औ जोबोद मोजां अब्लाथ' नोंथां बिदिनो माब्लाबाफोर नोंथांमोना फिथाइफोरखौ बिदिनो थाइसे थाइनै खानानै ओरैनो फ्रियाव मोनजायो ना मोनजाया नों
बेखौथ' मोनजानाय जाया नोंथां दाम गोसा सा जाहैबायना फिथाइयाबो नोंथां
बेखौ फानो आरो ना नोंथां बायनि जानांगौ
औ फा नोंथां औ दामा गोगोम दाम गोसा
ओरैनो थाइसे हिसाब फानो ना बिदिनो केजि हिसाब फानो नोंथां
केजि हिसाबसो फाननाय जायो नोंथां
औ गोगोमगोनलै ने नोंथां दामा जेनेबा
ओम आर बेबो जाद लानानै जाद जायो नोंथां गोमो थायो गोजाब्रोम थायो गुफुरबो थायो नोंथां
अ कालाराबो बेलेग बेलेग अब्ला नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ ओंख्रिफोरथ' जाजायाना ड्रागना नोंथां
ओंख्रिथ' जानाय नुवाखै नोंथां।
औ
औ
दा बिगुर बिगुर लेबनानै जानांगौना ओरैनो डाइरेक्ट अरखानानै जाजायो नों।
बिगुरसो लिबनांगौ नोंथां बिगुर बिगुर बिगुर थायो बेना र
बिगुरफोरखौ जेनेबा जानाङा आरोना नोंथां।
जानाङा जानाङा
औ ओरैनो औ बोरमाफोरनो होजागोन ना लेफ ख्लाबनायखौ नोंथां।
बोरमाफोरनो होजानो हागौ एसे गोबाव जाबा मेडिसिन होदानांगौ होजानाय नङा नोंथां। मुलि होनजा औ।
नोंथाङाबा जेनेबा इयुनफ्राव गायनो प्लान खालामदों नामा बेफोरबायाददि।
गायनो इयुनाव नायसै गायनो हायनो हाया होनथां साननायाथ' सानदोंमोन।
औ जोबोद मोजां। ओरैनो सान्दुं औ सान्दुंफोरखौबो जेनेबा सहायनो हायोना बे द्रागन बिफाङा नोंथां।
हायो हायो हायो नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' समा जाफैबायमोन।
समा जाबायानो नामा नों।
औ जाबाय जाबाय।
रायलायनांगौथ' जेनेबा आद्रायानो थाबाय नोंथांमोना।
औ थाबाय थाबाय।
औ अब्ला दोनसै ना मा होनो ना?
औ दोनसै नोंथां औ दे